अ हेल'
औ नोंथां खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ ओ मा खालामदों नोंथाङालाय?
आंङो नोंथां दायो फ्रियैनो दंथोयो आरो नोंथां।
औ ओंखाम जाबाय नोंथां?
औ जाखांबाय नोंथां जाखांबाय।
औ औ मा ओंख्रै जाखो नोंथाङालाय?
दाउदै ओमफ्राय आलु नोंथां।
औ औ मोजां गोथावानो माथो होनबा नोंथां।
औ औ नोंथां गोथावानो।
औ औ औ औ आदसा होमबा ओ आंङो नोंथांजों ओ फंनैसो खोथा लानानै सावरायनो थाखाय आंङो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा दसे सम होननानै आंजों सावरायनो हागोना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन हागोन।
औ अब्ला जोंङो दिनैहाय जोंहा बा बोथोर बे बोथोरनि सायाव जोंहा नोंथाङा ओ दिनैनि बोथोरा माबायदि जा आरो जोंहा बोथोर होनोबा मा मा बुङो बा मा मा बुजियो थ' बेनि सायाव नोंथाङा एसे आंनो खावलायना होनो हागोना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ औ दे।
दायो बोथोरनि सायाव बुंनो थाङोब्ला नोंथां।
औ
जे गोदोनि बोथोर बा दानि बोथोर
औ
हमना ला नोंथाङा आं दानि बोथोरखौनो बुंजेनग्रोनोसै नोंथां।
औ औ
दानि बोथोराव जोङो नायनानै थाङोब्ला
औ
जे आबहावायाव जोंनि
औ
काना कारखाना बा कम्पानि बेफोरनि बानायनाय उखुन्दै बा गारनाय मुवा बेसाद बेफोरजों आबहावाया एसेबाबो गुबुंले जादों नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ नोंथां।
दा गोदोनि समावथ' गारि मटर बेफोर गैयामोन ना नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथां
बेफोरजों दायो बांसिन उखुन्दै ओंखारनायब्रा बायदिसिना मुवा बेसाद गारनाय बेफोरजों आबहावाया गुबुंले जादों नोंथां दा गोदो अ गोदोहाय नोंथां बिदि जोङो गारि मथर बे फोरफोरखौ नुनो मोनामोन ना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो
नोंथां बेयावनो मोनथियो जे जों गोदोनि बोथोरा आबहावाया मोजांमोन बारा गुसोन बोथोरजों बोथोर अखा हायो बार बारो
औ
आरो जोङो दैयाव बारा गुबुंले जाया
औ
दै दै खाथियाव जोङो आबाद मावो माने आबादाबो ग्रथ जायो आरोखि थाबै
नंगौ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथां
दायो जोङो दैयावबो दाखोर दाला गारो बेफोरजों दैयाबो गुबुंले जालांदों आरो नोंथां अ ओमफ्राय जोङो बोथोर बिदिनो बारहावा जे नोंथां बारहायाव बारहावायाव गारिनि ओंखारनाय उखुन्दैजों
औ औ
कलकार कानानिओंखारनाय उखुन्दैजों बेफोरजों मिक्स जानानै बारहावायाबो एसेबाबो फारागथि नुनो मोन्दों आरो नोंथां
नुयो नुयो नोंथां औ नोंखौ थारैनो
अ ओमफ्राय नोंथां ओरै बुंनो थाङोब्ला जोङो जे दानि बोथोराव जे जों मैगं जायो जे बेयाव एसेबाबो रासायनारि हासार बाहायनाय जायो आरो नोंथां बे माने मैगं थाब ग्रद जानायनि आरो
औ औ
अ जों गोदो जे दै खाथियाव मैगं गायोमोन ना नोंथां बेफोराव जेबो रासायनारि हासार होनाय होननाय थायामोन नोंथां
औ औ नंगौ
बियो माने दैजोंनो
औ माने
दैजों अ दैजोंनो क्लथ बानायनाय आरो नोंथां बेयो फ्रेस बेयो मोजां मैगं
औ औ
बेखौ जों जानानै जोंनि देहायावबो जेबो खहा जायामोन आरो नोंथां
औ औ थाग थारैनो
अ आरो जों दानि बोथोर खौथ' आं मोनथिनाय बायदिब्ला नोंथां।
औ औ।
दानि बोथोराव जोङो अखा हानायखौबो एसेब्लाबो फारागथि नुनो मोनदों आरो नोंथां
नुयो नुयो नु
अ गरम गरम बारा जानाय
औ।
अखा हायैैया खम जानाय नोंथाङाबोथ' एसेबाबो मोनथिदोंबा नुदों जानो हागौ नोंथां?
औ नंगौ थारै नोंथां।
नोंथाङा आंनि एसे बेनि बागै एसे फोरमायना होदेरनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
अ।
ओ साबायखर थाबाय नोंथां नोंथाङा बे खम समनि गेजेराव दिनैनि बोथोर आरो जोंहा गोदोनि बोथोरखौ नोंथाङा थारैनो आंनो फोरमायना होबाय जोबबोद गोजोननाय थाबाय । दा जोंहा बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा जोंहा बोथोरा जोंहा मोननै रोखोमनि थायो दिनै जोंहा नायनो थाङोबा जोंहा गोजां बोथोर लोगोसे गोलोम बोथोर।
औ नोंथां औ।
गोजां बोथोर आरो गरम बोथोर सब बे गरम बोथोर आरो गोजां बोथोराव जोंहा गोबां। फारागथिफोर दङ थ' बेफोरदि फारागथिखौनो आं जि हायो एसे बुंगोन। गोरम औ औ नोंथां। दा ओ दिनै समावहाय जोंथ' मिथिखायो जोंहा बोथोरा माबायदि। जोंहा मा दिनै दा मा बोथोर सोलिगासिनो बेखौथ' नोंथाङा मिथिखाबाय नङा होन
औ नोंथांखौ मोनथिदों आरो।
दिनै दा गरम बोथोर' गरम बोथोराव जोंहा दिनैनि समावहाय जोंहा मा नुदों जोबोर जोङो गरमनिख्रुइ गरम जालांबाय थानायनायखौ जों नुदों आरो।
औ नोंथां औ।
औ औ जोंहा। जोंहा गरमा दिनै सानफ्रोमबो बांलांगासिनो। जोंहा बेनिबो जाहोनफोर दङ। दा जोंहा गोदोहायथ' नोंथाङा गोदोनि खोथा बुंखाबाय गोदो बांद्राय गो जोंहा गरम गैयामोन।
अ नोंथां।
मानि थाखाय जोंहा जेरै ओ बारहावा गाज्रि जानायखौ नोंथाङा फोरमायलांखाबाय।
औ नोंथां।
दा जोंहा ओ दा बे गरम जा गरमा बांनायनि बेनिनो जाहोनफोरा गोबां दङ जोंहा।
औ नोंथां।
जेरैहाय जोङो गिबि जाहोन होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा मा गरम बोथोरा बांनायनि जा मेन गुबै थांखि बा मेन गुबै जाहोना जाहैबाय जोंहा दिनैनि समावहाय जोङो बांद्राय बिफां बिफां लाइफां दानफायनाय। स' बिफां लाइफां दान थाफायनायनि बेलायाव जोङो दिनै जोंनि जा बिदुं माखायसे गरम बे बारहावाया दुंहाव थासारि जानायनि जा जों गुबै जाहोन जों बेखौ जोङो नोजोर थिनो हायो आरो।
औ नथां।
औ दिनैनि समावहाय जोंहा मा ओ दंफांखौ जोङो गायनायनिख्रुइ जोंहा दंफां दाननाय। स' बेखौ जोङो बांसिन नुबाया जोंहा अरनबारि जोबस्रांलांनायनि बेलायावबो जोंहा मा बांद्राय जोंहा गरम जानाय दुंहाव थासारिया जोंहा सोमजिनायखौ जो नुदों आरो
अ नोंथां
औ दा जोंहा गरम बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा गरम बोथोराव जोंहा खायसे गाननाय सिफोर दङ
औ नोंथां।
जेरैहाय जोङो गरम बोथोराव जोंहा मा नुयो। जोंहा दिनै गरमनि दि गरमनि जा थासारि बांलांनायखाय जोंहा मा दिनै जों बांद्राय जों गस्ला जोम गानना थानो हाया
औ नोंथां औ
मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि जा बोथोरा जोंहा गरम गरमनि सायाव जोंहा खायसे जाहोनफोरनि थाखाय जोंहा गरमनि दुंहाव थासारिया बांनायनिख्रुइ बांलांगासिनो नंगौना नोंथां औ बेनिखायनो जोंहा मा औ बेनिखायनो जोंहा दिनै सि जोम गाननायखौ जों एसे खम नुदों स' बेनि बेलायावबो जोंहा सि जोम गाननायनि बेलायाव जोंहा खायसे मोजां मोजां सिखौ जों गाननो हायाखै गरमनि दिया बांनायलाय नंला नोंथा स' बिनिखायनो जोङो जेब्ला जोङो गस्ला जोमखौ गाननो हाया अब्ला जोंहा फाननायनिस बेलाया बा फाननायनि हारा जोंहा खम जालांनाय बेखौबो जों बे गोलोम बोथोर बा गरम बोथोराव जों नुयो आरो बांसिनै
औ नोंथां नंगौ
औ दा जोङो गोलोम बोथोरावहाय जोङो मोजां मोजां बायनानै जों जुदि गनो हायाब्ला जों बेखौ जोङो मा खालामनाोननांगोन जोङ बेखौाजास जानांग नङा होमबा नोंथां स' बेनिखायनो जोङो गोबां फ्रायै जोङो गोलोम बोथोराव जोङो बांसिनै जोङो मा जोङो सि जोम बायनाय बा सि जोम गाननाय जों बांसिनानो खम नुयो आरो दा गोजां बोथोर बोथोर होननानै बुङोब्ला जोंहा गोजां बोथोराव जोंहा बे गोजां बोथोरखौ जोङो गासैबो मोजां मोनो नङाबा नोंथां
औ मोनो नोंथांमोना
गोजां बोथोराव जोङो नांगौ बायदि जोङो सि जोम गाननो हायो जोंहा गावनि मोजां मोननाय खायसे गिदिर गिदिरस खे खायसे गिदिर गिदिर सुथार खायसे बेसेन गोसा गोसानि जोंहा जेकेटफोरखौ जोङो बांसिन जोंनि देहाखौ जोंङ समायहो थाखाय जोङो खायसे मोजां मोजां सिखौ जों गाननायखौ नुयो आरो दा
अ नोंथांनांगौ
नोंगौ नोंथाङ औ औ स' दा जोंहा गोजां बोथोराव जोंहा जोंहा खायसे मैगंफोरखौबो जोङो मोजां मोनो आरो जोंहा गरम बोथोराव जोंहा मा नुयो जोंहा माइ आबाद बे खौ जोङो बांसिनै मावनाय नुयो आरो जों आबादफोरनि बेलायाव गो गरम बोथोराव जेरै जोंहा माइ आबाद होननानै बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो माइ आबादा मा औ औ जोंहा माइ आबादखौ जोङो मावथारनांगोन गोलोम बोथोराव जाहाथे जोङो गोलोम बोथोरजों लोगोसे जोङो गोजां बोथोराव जोङो जोंनि जा थांना थासान्दि जोंहा संसारखौ जों जालांनो थाखाय जोंनि जिउखौ होदा खांना थानो थाखाय जोंहा मा जोङो बैफोरखौ जोङो ओ माइखौ गायनांगौ जायो आरो दा गोजां बोथोरावबो जोंहा गोबां मैगं थाइगंफोर दङ
औ
जों गोजां बोथोरावबो जोङो जानो थाखाय जोङो खायसे दोरोङारि जोङो आबादफोरखौ जों मावो । स बेफोर आबादनिफ्राय जोङो मा माव मोननो हायो जोङो खायसे ओ खायसे बेलायाव जोङो मुलाम्फा मोननानैबो जोङो मुलाम्फाबो मोननो हायो । नङा होमबा नोंथां? जोङो बेफोर बैफोर फिथाइ सामथाइ बा मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ गोबां बिबांनि मावनानै गोबां बिबांनि जोङो आबादाव आबादावनो जों मावनानै जोङो बेफोरखौ जोङो फालांगि आयदायाव जोङो लांनो हायो सोस'नो हायो ।
औ नोंथां ।
नंगोना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ औ दा जोङो बैफोरबायदिखौनो जोङो दिनै जा बोथोर जोंनि जा मोननै थासारि बा मोननै रोखोमनि जा बोथोर गोलोम बोथोर आरो गोजां बोथोर बेखौ जों नुयो आरो
औ
फनि समावहाय जोंहा दुंहाव थासारि बा गरम बे गरमा दिनैनिसिं दिनावहाय जोबोद साग्लोबनायखौ जों नुदों नोंथां नङा होनबा नोंथां?
औ दं दां दं
स' जोङो बे साग्लोबनायख बेखौ जोङो माबायदि रैखा होगोन बा मानि थाखाय जोंहा बांसिन गरम साग्लोबदों बेनि सायाव जों एसे सावरायबावनि नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन
औ औ जा जोङो जोंनि जा दिनैनि समावहाय जोङो बे दुंहाव थुनासारिखौ जोङो ओ गिबियै बा बे बे दुंहाव थासारिया जोङो जाहोनायनि जा मेन मेन गुबै थांखिया जाहैबाय जोङो सुबुं माहारियानो ।
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओ जोंहा सुबुं माहारिया मानो थाखाय जोंहा बे गोरोन्थिखौ मावदों होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै जोङो बे - बे थासारिखौ जोंहा मावनो थाखाय जोंहा मा दिनै गाइद माबा जादों जोंहा खायसे ओ गोनांथिफोर जाहैदों ।
औ नोंथां नंगौ ।
बिफां लाइफांखौबो जोङो दानाबाबो जाया मानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय जोङो मा मोनो खायसे नांगौ जोङो न'खरनि माखायसे जोङो नांगौ जानाय जोङो मुवा बेसाद जेरैहाय जोङो दिनै गंसे न' लुनो थाङोब्ला जोंहा मा नुयो? बे दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो बायदिसिना कार्ड बे कार्ट गैयाब्ला जोङो न लोंनो हाया नोंथां नंगौ ना औ दा बैफोर जोङो दंफां लाइफांनिफ्राय जोङो बे कार्डखौ बानायबाय बानायनानै जोङो न' लुनाय जेरै जोङो न' लुनायाव जोङो बाहायनो हायो आरो जोंहा मा जोंहा खायसे दिनैहायथ' जोंहा जोबोर मोजां - मोजां जोंहा मा न'खर गिदिर गिदिराव जोंहा खायसे नांगौ बिबांनि जोंहा फार्निचार ओ चेयार टेबोल आरो बायदिस सिना जोङो बै दंफांनिफ्राय जोङो नांगौफोरबायदिनो जोङो बानायना लानायखौ जों नुयो आरो नोंथां । नंगौना नोंथां दा दिनै जोङो नांगौ जानायलाय जोङो बिफांखौ दानफानांगोन। स' बेनि बेलायावनो जोङो बेखौनो सिखा होनायाबो जोंनि दायथ'। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो जेब्ला जोङो दंफां लाइफाङा दिनैहाय जोंनि जा बुहुमाव थांनानै थागोन। अब्लासो जोङो सुबुं माहारि बा मानसि हारिया जोङो थांनानै थानो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै जोंनि बुहुमाव जेरै दंफां लाइफां फां गैयाब्ला जोङो सुबुं माहारिया हां लानो हानाय नङा नंगना नोंथां औ स' बेनिखायनो जोङो गासिबो सुबुं माहारिया जोङो दंफां फांसे दानोब्ला बे दंफां फांसेनि जायगायाव जोङो फां